हेल'।
औ खोनादों आं।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।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
आंथ' नै दा ओरैनो दङ।
औ औ औ। आं नोंथांजों जेनेबा जोंनि बर' समाजाव जेरैबायदि औवानि खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनाफैदों।
औ। दा जोंनि बर' समाजाव जेरै जोङो औवाखौ बाहायो नङा होन औवानि बाहायनाय औ। औ आं बिनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ औ औ दा। जों बयबो मिथिखायो नङा होनब्ला औवाया जोंनि बर' समाजाव बेसे गोनां दा औ दा जोङो औवा औवा होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्राय बिदिनो
बाहायबोदों आरो ओ गासै बर' न'खरावनो जोङो औवाखौ। गायना लानायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला ओ औ दा जेनेबा औवा औवाजोंथ' जोङो गोबां औवाखौ जों गोबां। खामानियाव बाहायो जेरैबायदि बे जोङो न'खरखौ माने ओ मोसौ बा गुबुन जिब जुनारनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोङो बारि दुमनानै लानो जों नुनो मोनो औवाजोंनो आरो औवा औ। जोंनो जोङो गोबां आइजें आयला बानायनानै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोंनि ओ जिउ खांनायाव जि गोनां मुवा बेसादफोर आइजें आयला जेरै आरो। बर' मानसिफ्राहाय नाहा नाद मनो नङा होनब्ला दा बै नाहा मैहा औ नाहा नाहा मैहा थांनायाव बेवहाय नाखौथ'। हमनो बा नाखौ माबा खालामनोथ' बिनि आइ जोंहा दा नांगौ जायो जेरैबायदि जेखाइ खबायाइ सेन जियानो जा बेफोरखौ जोङो औवाजों बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिदिनो बर' माहारिया आबादजों सोमोन्दो गोनां‌ होननानै जों मिथिखायो जिहेथु दा जों आबाद मावनायाव हाय जेरैबायदि जोङो माइ माइरं मोनो नङा होनब्ला बे जों माइ माइ माइ माइरंखौ जावनो बा। सारिनो थाखाय जोंनो जावनो थाखाय जोंनो संग्राय जायखौ औवाजोंनो बानायो। लोगोसे सान्द्रि जेराव माइ बा माइरंखौ जों सालियो बिनि थाखाय सानद्रि जायखौ जों औवाजों बानायना लायो। बेनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो जेरैबायदि सानदांगा नङा होनब्ला जेनेबा मारा होब्ला। मारा होखांनायनि उनाव गाद्रा गुद्रा बेफोरखौ सालिनो थाखाय जों औवाजोंनो सान्देंगा बानायनायखौ नुनो मोनदों लोगोसेनो गोदो गोदाय बर'फोरा बा गोबां माबाफ्रानो औवाजोंनो न' लुनानै थायोमोन नङा होनब्ला औवानि बेरा खालामनानै लिरनानै जों औवा माने औवाया। ओरैबायदि गोहोम दङ माने जोंनि गेजेराव माने औवा नङाब्लानो जाया होननाय बायदि आरो माने औवाया थाथ थानो नांगोनबा औवाखौ नांथारगोन होननानै जोङो बुंनो हायो आरो आरो दिनैसिमबो जोङो औवानि बाहायनायखौ खम जानायखौ जों नुनो मोनाखै दा गोबां खामानि गोबां खामानियाव जोङो औवानि खौ बाहायो औ दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जे ओ माबाफोर औवानि सोमोन्दै जेनेबा माबोरै बानायो माबायदि बानायनानै मायाव मायाव बाहायबोदों बा ओ आथिखालाव माबायदि माबाफोर जौगादों ना मा औवानि बाहायनाया बा माबा माबि बेफोरबायदि सोमोन्दै गोबां थायोना बेफोरनि सो सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ नोंथां। नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा आंजों सावरायनो नागिर दों औवा औवाजों जिखिनि आइजें आयला बानायनाय बेखिनिखौ नोंथाङा खायसे बाथ्राखौ बुंखांखाबाय दा आङो आं जिखिनि मिनथिगौ आंनि फारसेनिफ्राय बुंनो नागिरदों दा औवा होनोब्ला औवाया जोंनि जि मोनसे जोंनि जिउ खांनायाव मोनसे जोबोद गोहोम गोलैथाव बेसाद दा औवाखौ बाहायनायाबो जोंनि जि आबहावा आबहावानि थाखाय मोजां मानो होनोबा औवाया औवाजों बानायनाय जायखिजाया जिरादानो समजों लोगोसे सेवनानै हाजों गोरोबनानै बियो थांफायो आरो बेखौ बाय'डिग्रेडेबोल होनो बेनि थाखायनो जोङो औवाजों बानायनाय जायखि जाया आइजें आयलाखौ जोङो बानायनांगौ जों बा हायनांगौ न'फोराव दा दहायनो बुंखांखाबाय औवाखौ गोबांथार बेबायदिनो जोंनि न'नि गोनां जानाय जि सानद्रि संग्राय बानायनाय बेफोराव बाहाय होननानै आरो दहायनो बुंखादों औवाजों जों माने सुबुंफोरा गामि ग फानि सुबुंफोरा माने औवाजोंनो न' बानायो आरो। औवाजों बेबायदिनो खाथि जिरनानै औवाखौ बेरा होनानै बेरानि सायाव मोसौनि गोबोरखि हाब्रु बेबायदि लिदलानानै माने गावनि जिखिनि थानाय बे जायगाखौ बे खालामनानै लायो आरो दा आरो औवा होनोब्ला औवायाबो गोबां रोखोमनि थायो जे रै गुरखा औवा बिजलि औवा बाङा भेन्दा माखा बेबायदिनो गोबांथार औवा थायो आरो, आरो औवानिफ्राय जोङो आइजें आइलाल' बानाया जों औवानि जि मेवाइ औवानि जि औवा मेवाइखौबो जोङो ओंख्रि महरै जायो बे मोनसे थाबाय आरो औवाखौ जोङो दहायनो नों बुंखांखाबाय गोबांथार खामानियाव बाहायो होननानै दा औवाखौ बाहाय नाय आं मोननैसो बुंबावनो नागिरदों औवाखौ माने सानद्रि संग्राय जेखाइ, खबाय बेनि अनगायैबो ओ औवानि जि सेयार जिरायग्रा बेबायदिनो ओ ओ बिसना आरि बानायनायावबो औवाखौ बाहायो आरो आथिखालाव जों जिहेथु जायखिजाया खाफ्रानायावनो जोङो जिहेथु सोरनि मोनसे जि मोनसे सोरनि माबा बाहायनाय गुना होननानै बुङो नोङा होमबा बे गुनाखौ माने गोदो बाहायनाय जायामोन औवाखौनो खाथि जिर नानै माने बेखौ थेङल होनोमोन बे थेंङलखौ माने जायखिजाया ओ थेवोल बे थेवोलखौ माने जायखिजाया बैसां बा जायखिजाया आबाद मावनायाव ओ ओजों बैसां होनो थाखाय बेखौ खाफ्रानायावबो थेवोलखो दिरुं महरै बाहायोमोन आरो आब नोंथां
औ औ आरो जेनेबा खोथिया खोथिया फुबा खोथिया खानायावबो औवानि थेवोलखौनो बाहायनाय नुयो आरो माइ माइ जेब्ला लाबोयोना बे औवानि ओ मा होनो बेखौ औवानि ओ खाथि बानायनानैथ' बेनि फ्राय थेवोल होनगोन न जायखौ बिनिफ्रायथ माइखौहाय बानना लाबोयो लोगोसे आरोबाव खा थालांदों न बावखा बावखाखौबो थ जायजों माइ रोगायो बावखाखौबोथ जों औवाजोंनो बानायो आरो माइ मारा होन खेन बाहायनाय हुकेन जायखौ औवाजोंनो बा बानायो नङा होनब्ला आरो आरो गोबां दङ जेरैबायदि खदालनि ओ मा होनगोन खदालनि नल बेखौबोथ' औवाजोंनो बानायो औ आरो रुवानि जि आखाइ सिखाफोरनि आखाइ बेखौ गोबां माने गोबां फिसा फिसौ फिसा फिसौ खामानियाव औवानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो ओ जेनेबा औ बर'फ्रा जेरैबायदि आबाद खालामनानै गोबां जि गाब मोनो नङा होनब्ला दा बै जिगाब खौ गोदो गोदायथ मोसौ फियोमोन नालाय बे जिगाबखौ दोनथुमनो थाखाय जि माइहुं हुङो बे माइहुं हुंनाय गेजेरावथ' जों औवा खौनो होनाय नुनो मोनो औ आरो जि औ आरो जि बर'फ्रा उनजि जि लामनो थाखाय जों दान्दा बानायो नङा होनब्ला दान्दा जों बे दान्दाखौबोथ' औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो आरो जे फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइ हाननो थाखाय बा माबा मोनसे गोजौनि बुस थु हाननो थाखाय जों औवानि दान्दा बानायना लायो जायखौ जोङो गोबां ओ बिदिनो गय फिथाइ हाननाय बा नारेखल फिथाइ हाननाय बा थाइजौ खान्थाल बिदि हाननाय बेफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो माने औवानि बाहायनाय माने बुंनानै बुंजोबनो हाया मानो फिसा फिसौ खामानिफ्राय लानानै आरो जेब्ला बुङो मोनना गोदो गोदाय जे गोदो गोदाय थ' आरो गोबां आइजो माहारिया नखरावनो गथ' जोनोम होयोमोन ना बे जोनोम होनायावबो ओ औवा निस्लि ना मा होनो बिनिबो बाहायथि दङमोन होननानै जों खोनानो मोनो नङा होमबा आरो जोनोम जानाय जों लोगोसे थैजासिमाव माने औवानि बाहायनाय दङ' जेब्ला नोङो सासे मान सिया रुंसारि जागोन बे रुंसारि जानायखौबोथ ओ गोथै सालिसिम लांनो थाखाय जों औवाजोंनो लांनाय जायो नङा होनब्ला माने औवाया माने ओरैबायदि सोमोन दो माने सुबुं जिउजों ओरै सोमोन्दो गोनां माने जोनोमनिफ्राय थैनायसिम माने जों औवानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो
दा बेनिफ्राय जों बेखौनो रोखा रो ओ बेनिफ्राय जों बेखौनो रोखा जानो हायो माने जोंनि सुबुं समाजाव जि औवानि बाहायनाय बा औवानि गोहोमा जोबनो गैया आरो दानि नोंथाङा बुंखांबाय औवाखौ बायदिसिना खामानियाव बाहाय होननानै आरो गुबुन फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जों बेखौ नुनो मोनो जिखिनि आबाद मावनाय जिखिनि मानलाग्रा आबादफोर जेरै जिंखा पट ल थाइबें हो बैफोरावबो माने जोङो मोनसे जिंसि हिसाबै बै मैगंफोरखौ मानलाहोनो थाखाय जों बेहाय मोनसे माबा बानायो आरोना जाहाथे बिसोरो सां बानायो बैसां बानायो औवजों सां बानायो आरो जाहाथे बै सां सायाव मानलाग्रा जिनिसफोरा जाहाथे मानलालांनो हानाय बायदि। आरो आं नैबे समाव नैबे फारसेथिं फैनो नागिरदों जे औवाजों जिखिनि बानायनाय बेखौ कमार्सियेलि बा फालांगिरियायै बोरै लांनो हायो माने नङा होमबा? थारमाने गोबांथार सुबुङानो गामि गफायाव औवाजों बानायनाय जेखाइ, खबाइ बेफोरखौ फाननानै माने गावनि जिउखौबो दैदेनलांनाय जों नुनो मोन्दों आरो। आरो फारसेथिं औवा होनो ब्ला औवा राइदोंआबो मोनसे गोग्लैबाय। ओ औवा राइदोंनि जि खिनि बानायनाय बे बानायनायाथ' जोंनि जे हाथाइ मार्केटआव माने गोबांथार बेसेन गोनां। मानो होनोब्ला औवा रायदों बे औवा रायदोंआ माने थाबैनो नस्थ' जानानै थाङा आरो माने गाज्रि जाया। दा बेबायदिनो औवा रायदोंजों गोबांथार जोंनि बर' लाइमोनफोरा औवा राय दोंनि बेबायदिनो चेयार, मुरा जिरायग्रा बेफोरबायदि बानायनानै माने हाथाय बाजाराव फाननानै जिखिनि रांखान्थि बे रांखान्थिखौबो एसे माने ओ स्ट्रं खालामना लादों आरो खायसे लाइमोनफोरा दा फालांगियारि बिथिङाव बे खिनिआनो आरो जों इयुनाव जुदि बेबायदिनो जोंनि जिखिनि औवा जों बानायनाय बेखौ जों जु दि रासिनै जुदि बानायनानै जोङो हाथाय-बाजाराव फानोब्ला जों खायसे सुबुंफोरा बेजोंबो थांना थानायनि राहा महरै थांनानै थानो हागोन आरो आं बेखौ सानो नोंथां।
अब्ला समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'नोसै। नामा बेखिनियावनो औ औ दे औ।